नोंथां। हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ नोंथां
हेलौ
अ खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां औ थारैनो नोंथां खोनादों
ओ आं हरनायनि जाहोनानो जाबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना ओ जोंनि ओ जोंनि दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथाङा दावबायनाय होननानै बुङोबा जोङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम गुबुन गुबुन थांखि लानानै थांनायखौ जोङो दावबायनाय होननानै बुङो। नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायनाय एबा गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगा सिम गावनि जिउ राहानि थाखाय थांनाय बेखौबो जोङो बुंनो हायो आरो बेबायदिनो गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे मिथियै जायगायाव जोङो नायगिदिंनाय बा बेरायनो थांनाय बेबो मोनसे दावबायनाय नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो मा होननानै बुङो बेफोरबायदियाव जोङो मख'नो हायो फरायसालिनि दावबायनाय बा सोलोंथायाइारि दावबायनाय ना बेखौबो जोङो मख'नो हायो आरो बेबायदिनो जोङो न'खरखौ लानानै न'खरै दावबायनाय जेनेबा जोङो मोनसे पार्कफोराव बा मोनसे बेरायग्रा बा दावबायग्रा जायगायाव थांनाय आरो बेबायदिनो जोङो खायफाया ओरैबायदिबो जायो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम ओ थांनायखौबो जोङो मोनो ना जेरैहाय जोङो मोनसे जायगायाव जेनेबा थांना थानाय राहा गोब्राब जायोबा गुबुन मोनसे जायगासिम थांनाय बेबो मोनसे दावबायनाय ना औ नङा होमबा नोंथां ओ आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ मख'नो हायो जे गोदो गोदाय जोङो मोनसे खान्थि दंमोन ओ अन्थाइ मुगा समाव जोङो गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम आदार नागिरनानै जोङो दावबायथिंनायखौ नुनो मोनोमोन जेन' मोनसे जायगायाव जेन'बा थोजासे आदार गैयाब्ला गुबुन मोनसे जायगासिम बिसोरो मा आदार नागिरनानै थांनाय जायोमोन आरो बेबो जोंहा मोनसे दावबायनायमोन नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो आङो नोंथांनो फरायसालिनि बा सोलोंथाइयारि दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों सोलोंथाइयारि दावबायनाया जोंहा मोनसे ओरैबाय दि गोनां जायखौ जोङो मा होनना बुङो फराय बिजाबाव जोङो मोननो थाङा ना बै फोरखौ जोङो सोलोंनो थाखाय बा माखासे गुबुन गुबुन आबहावाखौ नायबिजिरनो आरो बै जायगानि जोङो थासारिखौ नायबिजिरनो बा बैबा जायगानि जोङो थांना थानाय जिउ राहाखौ जोङो नायसंनो बा नायबिजिरनो जोङो बिनि थाखाय जोङो सोलों थाइयारि दावबायनायखौ लानाय जायो आरो आरो सोलोंथाइयारि दावबायनायनि गेजेरजों जोंहा मोनसे ओरैबायदि गोसोआरि मुलाम्फा जायो जेन' जोङो सानफ्रामबो फरायै फरायै फरायनानै बा माखासे जोंहा हाबा हुखा मावै मावै मावनानै जोङो गोसो सानस्रिफोरखौ बानाय बा मेंनाय मोनो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो मोनसे समाव जोङो बेबायदिनो सोलोंथाइयारि दावबायनाय लायोबा फरायसाफोरनि गोसो आ गुवारसिन जायो एबा सोरांसिन जायो आरो बेबायदिनो बेनि गेजे रजों जोङो खालि गोसोआरि मोजां बा सोरां बेखौल' जोङो मोननो हाया आरो जायगानि नु थाय बा जायगानि थासारिखौल' जोङो मोननो हाया बेवहाय जोङो सोलोंथारि दावबायनाय होननानै बुङोबा बै जायगायाव दावबायनानै बै जायगानि माखासे थासारि बै जायगानि माखासे नुथाय बै जायगानि मा-माखासे आबहावा बेफोरखौ जोङो रेबथुमलायाव रेबथुमनानै होनो गोनां जायो बिनिखायनो जोङो मा आथिखालाव जोङो मोन सोलोंथाइजों लोगोसे दावबायनानै जोङो माखासे मा होनना बुङो आयदा फारिखौ जोङो थिसननायखौ नुनो मोनगासिनो दङ बेनि गेजेराव गेजेरजों जोङो माखासे गुबुन गुबुन जायगानि जोङो आबहावा नायबिजिरनाय आरो गुबुन जायगानि सोमोन्दै लिरनाय बेफोरखौ जोङो रोंगौथि मोननो हायो आरो नङा होमबानो आरो बेनि गेजेरजों जोङो खौसेथिबो सजियो जेरैहाय जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायोब्ला जोङो लोगो एबा हानजा जानानै थांनाय जायो बेयाव जोङो गावजों गाव हेफाजाब आरो जोथोन लालायनाय जायो जेन सासे मानसिया गुबुन सासेखौ हेफाजाब होनाय आरो खौसेयै बेरायनाय खौसेै बुजिलायनाय बैफोरो जोंहा जौगायो आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन मिथिंगायारि माखासे जिब जुनार दाउसिन दाउलाफोर फोरनि गियान मोननो हायो बेजों लोगोसे जोङो मा होननानै बुङो जेन'बा जोङो फरायसालि बा सोलोंथायारि दावबायनो थांनाया जोङो माखासे बेबायदिनो मोजां मोजां जायगाखौसो सायख'फानाय जायो जेराव जोङो जिब जुनारफोर नुयो आरो माखासे गोदान मि थिंगायारि थासारि मोनो बा बिफां लाइफांफोर नुगोन बा माखासे दाउमा दाउसाफोर गोनां जायगायाव थांगोन बा माखासे मोजां मोजां जौगाफुनाय जायगाफोराव थांगोन जेरैहाय टाउन सहर बेफोरावबो जोङो दावबायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे जारिमिनारि नेरसोन जाय बायखोन्दा नेरसोनफोर बेफोराव दावबायहैनाय जोङो बेखौबो नुनो मोनो बेनि गेजेरजों जों बेखौ मिथिनो मोनो जे जोङो माखासे फरा बिजाबफोराव बायखोन्दा नेरसोन बा जारिमिननि सोमोन्दै जोङो लिरनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो बेयाव सावगारि नुयोब्लाबो बिनि मोगथां महरखौ जोङो हमदांनो बा नुनो मोनजोबा जानो हागौ बिनि जोहै जोङो बै जायगायाव दावबायोब्ला जोङो बै जायगानि मोगथां महरखौ नुनायजों लोगोसे बै जायगानि गुबै थासारिखौ नुनायजों लोगोसे बै जायगानि माखासे दाथाय आरो माखासे जोंहा जारिमिन बा नेरसोनफोरखौ जोङो नुनानै जोंनि माखासे फरायनां आयदायाव जोङो साबसिनै जौगानो हायो आरो नङा होनोमबा नोंथां बेजों लोगोसे जोङो मा मा होननानै बुंनो हायोबा जोङो ओ बेबायदिनो गुबुन जायगानि जोङो रावफोरखौबो जोङो समबििरनो हायो जेरैहाय मोनसे जायगायाव जोङो गुबुन मोनसे राव रायज्लायनाय जायोब्लाा बै गुबुन मोनसे जायगायाव जुदि गुबुन राव रायज्लायनाय जायोब्ला बै जायगायाव जोङो नायबिजिरहैनानै बा बै जायगायाव जोङो बेरायहैनानै बै जायगाफोरनि माखासे राव हारिमु बिसोरखौ जोङो रेबथुमनानै लानो हायो सोलोंनो हायो आरो बेबायदिनो बै जायगानि माखासे मोसानाय हारिमु दामनाय देनाय जानाय हुदा बेबायदिनो जाग्रा लोंग्रा बैफोरखौ जोङो मिथिनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो बैफोरखौ जोङो रेबथुमनानै लाब नानै बा जोङो संबि नायबिजिरनो हायो बा जोङो बेखौ सोलोंनो हायो बा जोङो मा होननानै बुङो बिसोरनि थांना थानायनि जिउ गाननाय जोमनाय जोंहा माखासे दोरोंफोर बैफोरखौ जोङो ओ सोलोंनो हा हायो आरो नङा होमबा नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला ओ बैबायदि दावबायनायाव जोंहा मा मुलाम्फा दं आरो बै दावबायनाया माखौ बुङो बा बेफोरनि सायाव गासैखौबो लानानै मोनसे गुवारै सावरायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां औ ओ जेरै- नोंथाङा दहाय होननाय बायदि मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे ओ दावबायनायखौनो जोङो दावबायनाय बुङो दा जोंनि जिउआ गोबांथार ओ सुखु दुखुजों जेंना जेंसि जों बुंफबनाय नङा नोंथां दा बै सु खु दुखु जेंना जेंसिजों बुंफबनाय जिउ खौ गोजोन होनो थाखाय। जोङो ओ दावबायनोबो गोनां जायो आरो खायफाया ओ गावनि जिउनि ओ थथिलि बा था गुबै जायगाखौ नागिरनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिमबो दावबायलाङो दा जोङो जोंनि ओ दावबायनाय होनोब्ला जोङो फेमिलिजोंबो जोङो गुबुन मोनसे ओ जायगायाव ओ बेरायहैनो था खाय जों दावबायहैनो हायो सोलोंथायारि जोङो गावनि लोगोफोरजों जों दावबाय हैनो हायो आरो गाव पार्सनेल दावबायहैनो हायो थिग बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि जिउनि ओ माखासे गोजोननायखौ मोननो थाखाय जोङो दावबायनाय जायो दा बै समायना मिथिंगायारि जायगायाव दावबायहैयोब्ला जेरैबायदि जोङो मिथिंगानि सोरजि ओ हाजो हाला दैमा दैसा बिफां लाइफां ओ दाउसिन दाउला बेफोरखौ नुनानै जों जेरैबायदि गोजोननाय मोनो दान्दिसे सम जोंनि जिउनि सुखु दुखुफोरखौहाय जोङो ओ जांगारनो गोनां जायो जायनि थाखाय जोंनि जिउआव दावबायनाया जोबोरैनो गोनां थार दा ओ गुबुन गुबुन जायगायाव मिथिंगायारि थासारिफोरा गुबुन गुबुन जायो जायनि थाखाय जोङो दा दावबायनाय समाव गावनि गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ लाफाखानानै जोङो दावबायोब्ला जोबोरैनो मोजां जेरैबादि जोङो ओ सि किम दार्जिलिं बेफोरबायदियाव जुदि बेरायहैयोब्ला जोबोरै गुसु बरफ जायगा बैफोर बायदि जायगायाव थाङोब्ला जोङो ओ जेरै- गानग्रा जुथा गस्ला लंफेन गुदुं बेफोरखौ टफि बेफोरखौ लां ओ लाफानानै थाङोब्ला जोंहा जोबोरैनो मोजां मानो होनोब्ला बैबायदि गोदान जायगाजों जोङो गोरोबफ्लेनानै थाहैनांगौआ जोंनि थाखाय एसे गोब्राब जायो बेखायनो जोङो जोंनि दावबायनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ लाफानानै बेरायहैयोब्ला जोबोरैनो मोजां आरो बेजों लोगोसे बै जायगायाव थांनानै जों माबायदि मोनदों बै जायगानि थासारिया माबाददि बै जायगानि सुबुंफोरा माबायदि बेफोरनि बागै जों जो मोनसे
लबथुम बिलाइयाव रेबथुमनानै जोङो दोननो हायो जायनि थाखाय जोङो दायरि फोर जोङो लानानै थांफानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि जिउआ जे सानसे समाव जों बोराय बुरै जाहैगोन बै समाव जोङो जोंनि मोनसे दावबायनायनि सिन नेरसोन दोननो थाखाय जोङो फट'खौ सेबखांनानै जोङो दोननो हायो नोंथां। बेजोंनो लोगोसे जोङो आरो माखासे ओ जों गुबुन हादराव थांनो थांनांगौब्ला जेरैबायदि जोङो पासपर्ट फोरनि गोनांथि जायो बेफोरखौ थाग थियारि खालामनानै जों दावबायाहैनाया जोबोरैनो गोनां। आरो बेजोंनो लोगोसे बै जों जाय जायगायाव दावबायहैगोन बै जायगानि सोमोन्दै जोङो मोजाङै जोंङो
थागथियारि जानानै जों दावबायहैयोब्ला जोबोरैनो मोजां मानो होनोब्ला बै जाय जों जाय जायगायाव दावबायहैगोन बे जायगानि माखासे गुदुं गुसु जायगाफोरखौ जोङो मिथिस्लाबा बेखायनो जोङो गुगोलफ्राव नायनानै बा गुबुननि ओ बि भिडिअ' बानायनायफ्राबो मोजांङै जोंङो नायनानै जों दावबायहैनांगौ आरो बेजोंनो लोगोसे माखासे ओ गुबुन गुबुन हादराव बा हादरसाफ्राव गाव गावनि हादरनि माखासे थिखानानै होनाय नेमखान्थिफोर थायो दा बै नेमखान्थिफोरखौ। फालिनानै जोंङो दावबायहैयोब्ला जोबोरैनो मोजां बेजोंनो लोगोसे जोंनि दावबायनाया ओंथि गोनाङै जानांगोन जोंनि दावबायनाया आब्रुथि जानांगोन जोंनि जोंनि दावबायनायनि गेजेरजों जोंङो जोंनि इयुनफोरनो माबा मोनसे ओ गियान होनो हानाय जानांगोन अब्लासो जोंनि दावबायनाया ओंथि गोनां जागोन । बेबायदिनो जोंङो ओ फेमिलिफोरजोंबो गावनि बिमा-बिफा बिदा-फंबाय बिब'-बिनानावजों ओ दावबायहैनानै जिउनि गोजोननायखौ जोंङो मोननो हायो। बेबायदिनो जोंङो दावबायनो हायो। दा नोंथां जोंनाथ' सावरायनाय समावबो जाबाय दा जोंनि सावरायनायखौ एसेखिनियाबो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।
औ।